हेल'
हेल' नोंथां खोनादोंना नोंथां? अ नोंथांङा सम होनोनो हागोन ना?
हायो औ नोंथां।
अह अब्ला जों रायज्लायनायसै दावबायनायनि सायाव।
औ नोंथां।
औ अब्ला आं आंनि दावबायनायनि फारसे आं फोरमायनोसै। दावबायनाया माने मोनसे जोंनि मोजां मोनसे एक्सपिरियेन्स जायखौ बयबो दावबायो। माने मोनसे गोदान नुथाय नुयो। बेजों लोगोसे मोनसे जायगानि मिथिंगायारि नुथाय आरो समायनाखौहाय माने मोनदांनो हायो आरोना नोंथां जायखौहाय दाव बायनाया सोरबा खाथियाव दावबायो सोरबा गोजा नाव दावबायो सोरबा गुबुन गुबुन जायगायाव माने बायदि दावबायो औ। लकेल जायगायावबो माने खायसे खायसे सुबुंफोरा दावबायो जेराव फाइनान्सियेल प्रब्लेमनि थाखाय जेनेबा जायगायावनो दावबायनाय जायो बेबायदिनो आं बुंङो जे आंनि दावबायनायनि फारसे जेनेब्ला दावबायनाया आंखौबो मोनसे मानि मोजां माने गोसोखौ गोजोन होदों। जेराव जेनेबा जों कलेज जेनेबा कलेजनिफ्राय थांनायाव बगामाथि होननाय मोनसे जायगायावहाय थांदोंमोन जाय जायगायाव जेनेबा गुवाहाटिनो एसे खाथि जायो बेबायदिनो जों जेनेबा ज' बास आरो बासजों थांदोंमोन आरो ना ज'नो पिकनिक बायदि जोंनो पिकनिक जानाय बायदि स्टलिनो जों थांदोंमोन। बिनि बेरायनायजों लोगोसे लावखार ओंखाम जानायमोन आरो जों बेवनो जेराव जेनेबा जोङो बेहाय जायगायाव थांनायनि सि गां सिगां लामा लामा जेनेबा साहा बागान बिफां लाइफां आरो जेनेबा जेब्ला बै जायगायाव सयोयो अब्ला हाजो आरो हाजोजों लोगोसे अन्थाइ दैमा दैसाखौ जों मोनहैनो हादों। जायनि जाहोनाव जेनेबा जोंनि गोसोखौ माने गोजोन होदों। बै हाजोनि गोजौआव गाखोनानै नुहुरनाय जायगा जेनेबा सिनारिखौ बिराद गोसोआव गोजोन होनो हाहोदों। बिनिफ्राय आरो गाहायथिं जेनेा ओंखारबोफिनोब्ला दैमा दै दं जेरै दैया स्राय स्राय बोहोयो जाय जायगायाव जेनेबा दैयाव नावबो दंलायलायो खायसे खायसे बेयाव गा होनानैबो गोबां एक्सपिरियेन्स लादों आरो खायसे जेनेबा खाथियाव थांनानै बिदिनो सावगारि होखांना लादों जाय समखौहाय माने केपचार खालामना लानो हायो बे बायदि बे खौ बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो माने मोनसे गोदान माने गोसो सिंनि साननाय हनायफ्रा माने स्रां जादों आरो जेनेबा बेरायनायनि गेजेर गेजेरजों नुथाय नुनायनि गेजेरजों आंनि गोसोआबो माने गोजोननाय मोननायखौ आं मोनदों अब्ला नोंथांङाबो नु दावबायनायनि फारसे एसे सोमोनायदो नामा नोंथां
नोंथां दावबायनायाथ' आंबो बुहुद जायगायाव नो दावबायबाय खाथियावनो हक गोजानावनो हक एबा लकेल एरियायावनो हग बहुद जायगा दावबायबाय बाट नाथाय गासै जेबो माने दावबायनायनि जारिमिनखौथ' बुंजोबनो हाया नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
जोंना टाइमाबो खम जिहेथु आङो बिदिनो मोननैसो दावबायनायफोरनि जाहोनखौ खिन्थानोसै जेराव आं लास्ट टाइम भिजित खालामखांबाय दाखालिसो थांनाय सेप्तेम्बर दानावहाय आङो दावबायहैदोंमोन अरुनाचल प्रदेश होननायनि सेरगाव जायगायाव नोंथां खोनादों ना औ बेवहाय गोबां मानसिफोरखौनो थांनाय नुनानै आङो माने मोनसे सेरगावआवहाय आफेल बिफां
औ
जिहेथु जोंनि जायगायावहाय बेफोरखौ नुनाय मोना जेन'बा जोंनि जायगाथ' दा आसाम आसामाव माने आपेल बागानखौनो नुनो मोना आरो थायना बेखौबो जों बारा खोनाया नङा होनबा नोंथां
औ नोंथां औ
औ दा बे थिग टाइमावनो नुफेरा नालाय बिदिनो आजिखालिथ' ससियेल मेडिया जोङो बेयावनो नुजोबो मा जादों बबे जायगायाव मा जायाखै थिग बे टाइमावनो आंबो सेप्तेम्बर दानावहाय नुसननानै दावबायनो बिराद गोसो जाबाय आरो
औ
दा आङो गोसो जानायाव दा आङो थांबायानो थांनानै फैखांबायबो
औ
बुहुत मोजां मोनदों आरो गोसोखौ दा जोङो जेनेबा सेरगावसिमहाय मारै थांनांगौ बेफोरखौबो मिथिनो मोनबाय आरो बे जायगाया जाहैबाय हाजो एरिया जेराव सोमखोर बिलाइ बिफां बिफां गोथांजों बुंफबनाय मोनसे साव बारि नुथाय नुहैनो मोनबाय जों
खाथियाव दैमा बिदिनो गोजा गोजा आफेल जेराव जोबोद समायना समायना थायनाय समायनाजोंनो बुंफबनायमोन बे जायगाया आरो जोङो बेयाव थांनानै अरुणाचल प्रदेशनि कालचारखौ जेन'बा मिथिबोनो हाबाय
औ।
बिसिनि कालसारा माबायदि थायो माबायदि जायो माबायदि फुजियो। गिदिरखौ उन्दैखौ माबायदि मान होयो। बेनि बागै गोबां माने नुबोबाय आरो जोंबो एसे एनै नलेज मोनबोबायो नोंथां बुहुद मोजां मोनो दावबायोबा आरो दावबायनांगौ। जिउआवहाय मानो होनबा गोबां प्रब्लेमफोर फैयो गोबां प्रब्लेमा फैनायाव माने थासोमनो नाङा दावबायोबा गोसोखौ मोजां। मोजां मोनो आरो लोगोसे गोबां सोलोंथाइबो मोननो हायो नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ थिग बेबादिनो जेने'बा खाथि खाला आं सरलपारा होनायावबो थांदोंमोन बेयावबो भुटान बरडार नांजाबनाय जुदि आङो बे सरलपारायाव थाङामोनबो मारै मिथिगौमोन आं केे बे सरल भाराया भुटाननि बरडारो ना नोंथां आरो बे भुटाननिफ्रायनो फैयो सरलपारानि दैयाबो बिदिखौ आं थाङामोनबा माबोरै मिथिगौमोन ना नोंथां बेखायनो दावबायनाया जोंनिआ थाखाय जोबोद माने गोनांथार आरो सरलपारा थांनाय जायगानिफ्राय साननानै नायदो बेवहायो मोनसे नेसनेल पार्क जों खाथि सिखना जोहोलावा पार्क बेबो नांजाबो आरो बिनिनो जिब जुनारा सल' पारायाव ओरैहाय माने बेराय फैयो बेफोरखौ जोङो लामा लामा। नुलांनो मोनो। जोबोद मोजां मोनो जों नुफेरै नुफेरै जिब जुनारखौ नुलाङोबा
औ।
जोबोद मोजां मोनो आरो दा बेबादिनो जोङो माने बे दावबायनो माने लुगैनांगौबो आरो दावबायनांगौबो जोङो बिदि दावबायोबा भासाफोरखौबो रोङोबो नंगौना नोंथां लेंगुवेजफोरखौबो जोङो सोलोंनो मोनो अरुणाचल थांदोंबो अरुणाचलनि भासाखौबो जों अ उमुगा ओरैबायदि रायलायो बिसिना भाषाया ओरैबादि बिदि होननानै मोनसे थाल मोननाय फैयो।
औ नोंथां।
जेनेबा आरो फरेन कान्ट्रिफ्रावबो थाङोब्ला। उमुखफ्रा ओरैबायदिसो रायलायो बेबायदि होननानै मोनसे थाल मोननाय फैयो आरो जोंनावहायो दा बिदिनो बेरायनानै गोबां गोबां माने नलेजखौनो मोननाय बायदि जाबाय आरो आङो नोंथां।
औ।
दा नोंथाङा माबाफोरो आरो लास्फोर मावबेबा बेरायनाय खोथा जारिमिन खोन्थानो सानो नामा?
औ नोंथां बुंनो थाङोब्ला आंबो माने जानद्रायाव बेरायाखैब्लाबो आसामावहायनो थानाय जायैलायो जेनेबा इसेबां गोजानाव नङाब्लाबो आंबो जरहातसिम थांदोंमोन मोनसे खामानिनि थाखाय। ओमफ्राय बावाखै। बियो मास मोनसेयानो जायाखै। आं बेयाव थांदोंमोन आरोना। बेहाय माने जोङो थांनायखौहायथ'नो सिगां समाव आं बिराद एक्साइटेड जादोंमोन आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
गारियाथ' सोलायखानांगौखा बासआ जेनेबा गहा टियावहाय बेवहाय सेन्ज खालामनांगौ दा बेयाव सेनस खालामबाय बेनिफ्राय मोनायावसो थांनायनि खोथा माने
औ
नुथाया एसे खम नुलांबाय आरो जेब्ला सोरांहैयो अब्ला सो जेनेबा जायगायाव सहैनायलाय नुहैनाय जाबाय बेयावबो मानि लामाया मा मोजां बिदिनो हाजो खाथि नालाय इसिबां मानि माने समान नङा जायगाया माने एसे हाजो बायदि अबबा अब बा जायगायाव गोजौ गाहाय
औ आरो जों जेला प्लेन एरियाव थायो हिसाबै हाजो एरियाव थाङोबा बिफां लाइफां मिथिंगायारि समायना नुयोब्ला बिराद माने मोजां मोनो फ्रेस फिल खालामो अक्सिजेनखौनो जोंनो मोनजोबबाय दां आं बेबायदि मोनो ना नोंथां
औ नोंथां जेब्ला आं थांबाय थादोंमोन अब्ला जेनेबा एसे सोरांनाय दानि बाबायदियावथ' सारि था फरायसालि बिदिफ्रावनो सोरांडो ना नोंगौ ना नङा नोंथां सोराङोना दाबायदियावहाय माने बे टाइमावहाय मानि आं ससे लामायावहाय नुलांदोंमोन आरो जेनेबा साहा बागान लोगो मोनलाङो बेहायबो खोरखि जों नायहरनायाव नुदोंमोन आङो साहा बागान ओइ माथो बिदिनोबो साहा बागानखौ गायो आं सानदों आरो गोसो सिङाव गुवार गुवार साहा बागानखौ आं नुलांदों बेबायदिनो जेब्ला सहैथारो ब्ला लामायावनो ओंखारनाय जायो बेजोंनो अरुनाचल थाङो लामाया बेयाव माने जरहाटाव ओंखारनानै थालांनानैनो बे लामाजोंनो अरुणाचल थाङो आरो बेबायदिनो जरहाटाबो मोनसे जोंनि मोजां जायगा बेरायहैबा जेराव अ एयारपर्ट दङ माने बांद्राय गिदिर नङाब्लाबो माने गिदिरानो होनजागोन औ फिसायैनो जेरावहाय माने बेजोंबो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनो हायो
थांनो हायो औ नोंथां
जायगायाव माने बर' मानसिफोरा एसे खम बांसिनानो हारसा नेपालि बेफोरखौ लोगो मोनदों आरो अब्लाबो मानि बे जायगानि सुबुंफोरा बिराद मिलि जुलि माने मोजां रायलायो औ मोजां रायलायो मोजां बिदि खालामो माने आंखौ मानि गाज्रि मोनगोन नामा बेफोरबायदि साननायखौ माने मेनेज खालामो आरो ना माने सोरबा सुबुंजों आं रायलायनो मोन मोन जों सासे हिनजावसामोन बेखौ लोगो मोननायाव रायजलायदों माने ओरै ओरै जेनेबा मोजां रायजलायदों आरो आं माने मोजां मोनदों बे हिजावनि बिहेबखौ माने बेनि साननाय हनाया मानि मोजां बेनि थाखायनोथ' जेनेबा आं जेनेबा सिनायै मानसि जोंब्लाबो मोजां रायलायदों नङाबाथ' सोरबा मानसिया मोजां रायलायनाय नङा
रायलायनाय नङामोन औ नोंथां
दा बुंनो थाङोब्ला मोजाङानो जायगाया बेरायनाया माने मा
औ दा बिदिनि थाखायनो जोङो दावबायनाया जोबोद गोनां थारना नोंथां जों दावबायबासो गुबुन गुबुन जायगानि कालचार गुबुननि जानाय लोंनाय गुबुननि जेन'बा बिरखं गाथोनफोर बबाव बानाय बबाव बानाय माने नुजोबो
औ नोंथां औ जायनि जाहै जेनेबा गोसोफ्रा मोजां मोनदों सान जेनेबा औ माने एक्सपिरियेन्सा गोदान गोदान जायो आरोना
औ नोंथां
दा साहसबो फैयो गोसो सिङाव ओमफ्राय मानि मोनसे मोजां गोसोनि साननाया माने मोजां बेफोरबायदिबो जानायखौ माने नुनो मोनो। आरोबाव बेबायदिनो आङो रायमना नेसनेल पार्कआवबो बेरायहैखांबाय माने दावबायहैखांबाय बेयावबो माने जायगाया माने बेबो मोजाङानो जेरै बिफां लाइफां हाजो जों बुंफबनाय
औ नोंथां
जो माने बे भुटान हाजोआनो माने बेजोंनो ओरै सिमा बायदि जायो आरो ना बेबो औ अ जेरैनो नोंथां दहाय होनदोंमोन सरलपारा सिना जाहार जेनेबा बेनो होनदोंमोन। बे हाजोआनो माने गिदिं गिला जेनेबा एभास जायो आरो ना नांजाबलायनाय। जाहैयो जेरावहाय बेयावहायबो नेसनेल पार्क जानाया बारा गोबाव जायाखै बाट अब्लाबो जिब जुनारा गोबाङैनो दं। जेराव ओमफाय दाउराइ मैदेर मोसा लख्रा मोफौ बेफोर गासिबो जिब जुनारखौ माने रायमना नेसनेल पार्क आव मोननो हायो।